हेलौ। अ मा खालामदो?
दङ ओरैनो नै जिरायनानै ओंखाम जाखांनानै
ओइ दङबा
औ फ्रि दङ
होमबा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनिसै नामा जोंहा
औ जायो
मा आयदामोन मा आयदा लानो जेनेबा
जोङो समाज दानायनि बागै सावरायनोसै मोनसे समाजखौ जों माबोरै दानो हायो ओमफ्राय बे समाजखौ दाखांनायनि उनाव जोंनाव माबायदि ओ जेंनाफोर नुजायो लोगोसे
ओं
मोजां खाबुफोरबो मोनो समाजनिफ्राय बेफोरनि बागै सावरायनोसै आरो नङा होमबा अ दा गिबियावनो समाज होननानै बुंबाथ' जों सासे सानै सुबुंखो बुंजाया नङा होमबा मोनसे समाज जानो थाखाय जोंनो मा नांगोन न'खरसे न'खरनैजोंल' जाया जोंनो न'खरसे न'खरनिबो बांसिन ओ सुबुं न'खर जानांगोन आरो अब्लासो मोनसे समाज जों दानो हायो आरो थां मोनसे समाज थायोब्लाथाय मोनसे गामियाव गोबां रोखोमनि नेमखान्थि थायो आरो
लोगोसे नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ
ओमफ्राय बे समाजनिफ्रायनो जोङो मोनसे गामिखौहाय जों सामलायनो थाखाय खाबु मोनो आरो समाज गैलाबा गैयाब्ला जों मा जागोन माने अबेबा समाव जोंनो सोरखौबा नांगौ जायोब्लाथाय जोङो मोनाबो जानो हागौ आरो मान जेरैबायदि जोङो समाज गैयाब्ला मा माबायदि थासारिफ्रा जागोन होननानै बुंनो थाङोब्ला जोङो बेखौ बुंनो हायो समाज गैयाबा जोङो सोरबा न'खरा जुदि हाबाफोर ओ दङब्ला हाबाफोर जायोब्ला बेवहाय खामानि मावग्रा सुबुं नायगिरना मोननाय नङा आरो
औ औ नंगौ
हाथायफोरा जायो आरो ओमफ्राय बेनि अनगायै जोङो ओ समाज दानानै जोङो मोनसे धोरोमखौ जोङो फोथांना लाखिनो हायो आरो नोंथां
औ औ नंगौ
माने मोनसे धोरोमखौ फोथां लाखिनो थाखाय जों समाज नि गोनांथि जायो लोगोसे जोंनि गामिखौ मोजाङै जोथोन जोथोनै लाखिनो बा गामिखौ मोजाङै लाखिलांबाय थानो थाखायबो जोंनो बे समाजनि गोनांथि जायो आरो
औ औ
दा नोंथांनि बादिब्ला माखौथो समाज होननानै बुङो
उम उम औ आंनि बायदिबा बो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेनेबा गं ओ गंसेल' न'खरजों बा गंसे गंनै न' खरजोंल' समाज जानो हाया समाज जानो था खाय ओ गंनै गंथाम न'खरल' नङा जेनेबा मोनसे गामि जांगोन मोनसे गामिजोंसो माने मोनसे समाज दानो दानो हायो आरो मोनसे समाज जायो जेबा ओ ओ बे बे बे समाजाव ओ माने गोबां रोखोमनि ओ नेम खान्थि बा खायसे धोरोम गासिबो माने बे समाजाव थायो आरोना नेमखान्थि आसार खान्थि औ हाबनानै थायो बेयाव ओमफ्राय जोंनि बर' समाजनि बाथ्राखौनो बुङोब्ला जों दा बर' समाजावनो जोंहा ओ खायसे आसार खान्थि बा नेमखा थिफोर दङ गावसोरनो माने बे समाजाव ओ समाजखौ मोजाङै दैदेनलांनो था खाय ओ जोङो माने गावबा गावनो मोनसे ओ नेमखान्थि बानायनानै लायो बा दानानै लायो। खसे खायसे ओं जों गोदोनिफ्रायनो खायसे खाय से नेम खान्थिफोरखौ नुबोदों जेनेबा ओ खायसे फुजा होनाय बेफोरखौ मोन ने जों न'खर सेयाल' होआ गासैबो माने बाथौ फुजाखौ नो हमना ला जेनेबा जों मोनसे बाथौ फुजाखौ मोनसे दडेटआव बा मंगलबार ओ ओं सेकेण्ड मंगलबाराव होयोना बयबो बिदि मोनसे नेम खालामामनानै लादो जेनेबा जों बर'फोरनि बर' बाथौ धहोरोमाव ओमफाय बर'फोरा मोनसे बाथौ होननाय धोरोमखौ जेनेबा फुजियो बे-बे बेफोर माने बेफोरावबो माने बिराद आसार खान्थि दङ आरो धोरोम फुजिनायावबो
उम उम
बेनिफ्राय ओ जोङो जेनेबा खायसे उद्रायनाय खान्थिफोरा जोंना बेफोरखौबो जों माने ओ दानानै लादों आरो गावबा गावनो खायसे जोंनि ओ गिदिर ओ जेनेबा जोंनि गाहाय मानसिफोरा आरो आगोलनो दानानै गालांनाय बेफोर खायसे आरो जोंहा बे समाजाव खायसे सोलिबाय थानाय जेनेबा ओ खामा मा ओ होनगोन बेखौ जेंना फोरबा खायसे दाय मावनाय फोरखौ माने जोङो गावनि समाजनि गेजेरावनो जोंनि ओ बर' समाजाव माने ओ माबायो आरो ना रायलायनानै जेनेबा माबा खालामो ओ सल्भ खालामो आरोना ओ सायसे जेंनाफोरखौ औ औ औ बेबायदि माने जोंनि बर' समाजाव ओ नेमखान्थि दङ जेरै जोङो ओ बे ओ खायसे जेनेबा मोसौ मोसाफोरनि दिन नांलायनाय जायोना एसे गामि फोराव सोरनिबा मोसौहा सोरनि बा माइ जाहैदों बा मोसौखौनो सोरबा बुना हरबाय बा आथिंफो फोराव दाननानै हरबाय बिदि जाथाय जायोना गामिफोरावथ' बेफोरखौ माने औ औ बेफोरखौ माने ओ सुस्रांनोबा जेनेबा बेफोरखौ सल्भ खालामनो थाखाय माने जोंनिया गावबा गाव ओ ल' बायदि बुस्थु थायो आरोना जोंनि गामियाव जा जोंनि आगोलनो गोदो-गोदाय उम गोरों गोराफोरा बानायनानै गालांखानाय बेफोरखौ माने खायसे ओ ओ जायबा जेनेबा भुल मावद बा गोरोन्थि मावदो बेफोरो माने ओ माबा होनांगौ जायो आरोना ओ जुरिमाना होनांगौ जायो जेनेबा ओं जोंहानि मोसौ सोरबा दानना हरदोंब्ला फैसा माने खायसे उद्रायनाय खामानि माबा थायो आरो नेमखान्थिबो थायो बेफोरफोरखौ खालामनांगौ जायो ओमफ्राय आरो बिदिनो जुरिमानाफोर बिदि होनांगौ जायो आरो ना खायसे नेमखान्थि दङ आंबो बांद्राय मिथिजोबा आरो औ औ औ बिदिनो बेल' नङा जोंनि समाजाव गोबां जेंनाफोर थायो बेफोरखौ माने जोंनि बांसिन बेखौनो आरोना जोंनि फिसा फिनला ओ जेंनाफोरखौ माने जोंनि समाजावनो सुस्रांनायखौ नुनो मोनो आरो माने बांसिन ओ जोंनिया पुलिस स्टेसनफोराव बा बेफोराव थांनो ना गिरा आरो कर्फोराव बांसिनानो बे जोंनि गामिनि गेजेरावनो माने माबा खालामो आरो ओ उम सल्भ खालामो आरो माबाफोरखौ आ बेनिफाय जोंनि दा दोरोम फो नि बाथ्राखौबो बुंनो हायो जों जेनेबा जोंनि बाथौ दोरोमाव बो बिराद आसार खान्थि दङ' ना ओह बेफोर औ औ। औ सरि ओ इदिफ्राय आरो मा नोंथाङा मा बुंबावगोन बेनि सायाव एसे
दा बेनि बागै जों जों बेनि बेनि अनगायैबो जोङो खायसे जेंना मोगा मोगि जानांनाय आरो रायजोफोरनि गेजेराव माने बेफोरनि बागै जोङो बुंनो हायो नङा होमबा जेरैबायदि जोङो समाजखौथ' दाबायनो नङा होमबा? समाजखो दाबाय दाखांनायनि उनाव समाज सावथ' मोजां खामानि बा थासारिफोरा सोलिनो नांगोन नङा होमबा
औ औ
समाजखौ दाखांनायनि उनाव खायसे खायसे समाजफोरा जोंनि नांगौ बायदि साननाय हनाय बायदि जाफुंजोबा आरो बेथ' गासिनाबो एखे नङाना नङा होमबा? अबेबा अबेबा गामियाव मा जायो मोनसे समाज नंगौ दाबाय खिन्थु मोनसे समाजजोंनो गाव जों गावन नखरनिजोंनो माने नांलायनो हाया मानो हाया बेफोरबायदि मोनसे जेंनाफोरखौ जों नुयो नङा बा मोनसे समाजनिनो सुबुं नाथाय गोजोनै थानो हाया बेफोरबायदिखौ नुयो आरो होमबा फ्राय खायसे समाजफोरखौ जों मा नुयो जोबबोद मोजां नुयो अनलायनाय नु हरो माने बिसोर रंजा बाजा थानाय नुहरो खायसे समाजाव जोङो। खायसे गामिफोरखौ नङा होमबा नोंथां
नाथाय बेफोर बेफोर बेफोरबायदि जानायनि गुबै जाहोना मा बा जेंनाया मा होननाय जुदि जों बुंनो थाङोब्ला जोङो हमदांनो हायो जे खायसे समाजाव सोलोंथाइनिबो आंखाल जानानै फैयो। खायसे समाजाव ओ जौ बायदिसिना लोंनायनि थाखाय जानानै फैयो। खायसे समाजाव बुजिनो रोङै खायसे मानसिफोर थानायनि थाखायबो जायो। बेफोर जेंनाफोरनि थाखायनो मा जायो अबेबा मोनसे मा होनना बुङो सापस सोरनिबा हाबायानो जाबाय बे हाबायावहाय खायसे सुबुङा जौ लोंबाय जौ लोंनायनि उनाव बियो बुजिया जालांनो हागौ बियो बुजियै जालांगोन आरो जौ लोंबाथ' बुजिया नाल नङा होमबा बेफोरबायदियाव खाय एसे गोरोन्थि जाथायफोरा जानानै होयो जेबोयै नांज्लायनाय खमज्लायनाय नङा होमबा हाबानि गेजेरावनो दा बेफोरबायदि जेंनाफोरखौ जोङो समाजनि गेजेराव नुनो मोनो।
औ औ नंगौ।
दा बेफोरबायदि जानो नाङा बेनि अनगायै मा जायो आरो जोंहा अबेबा मोनसे समाजा मोनसे हाबाफारि लाबाय बे हाबाफारियावबो मा जागोन सोरबा सासे बांद्राय बुजिस' हायैया मिटिंनि गेजेरावनो माबा मोनसे बुंनानै नोंनि बुंनायख खौ जायाखै बा माबायाखै होननानै बादा होननानै बायदिसिना बुंग्रा बा बुंनानै गाज्रि मोनग्रा माने मिटिंखौनो माने एसे बोरै बा खालामनाय बेफोरबायदि मोनसे जेंनाफोराबो नुजायो आरो न'। समाजनि गेजेराव नङा होमबा नोंथां। ओमफाय समाज थाबा नंगौ मोजां नाथाय अबेबा स समाव जोंनि समाजाबो मा खालामो बुजिसहायैयाव जोङो जो गावनि मानसिखौ खौनो जोङो नायनो बावगारो आरो जेरैबायदि जोङो ओ समाजनि खायसे उन्दै उन्दै गथ'फोर बायदिसिना गाज्रि हाबायाव मुख खुब जानानै थानाय बा मुखुब जानाय। बैफोर ओ गथ'फोरखौथ' दाना समाजनि मानसिफोरा नायनोनो रोंला आरोना। माने। सोर मा जादों जायाखै बेफोरखौ गोसोआनो गोसोनो होला आरो। सोरबा सासे मोजां सुबुं ओंखारदोंबाबो। बेफोरखौ माने मान होनांगौ जे मान होनानै बेखौ। गोजौ फारसे लांनो थाखाय नाजानांगौ समाजा बिनि फारसे माने माबा गैला आरो। जेनेबा गोसो गैला आरो गाव गावनिखौल' सानग्रा बेफोरबायदि जादों आरो नोंथां।
थिग बेबायदिनो दा नोंथांनि। आवबो बेफोरबायदि आरो माबाफोर जेंना नुजाबावनाय दंङ नामा बेनि सायाव बुंनो हागोन नोंथाङा।
औ औ जों दानि। समाजफोराव नायोब्ला जेनेबा दानि गामिफोराव नायोब्ला जों बांसिनखौनो माने। गावबा गाव जाजोबनायखौ नुनो मोनबाय आरो। आगोल औ आगोल जेरै जोंनि माबा मोनसे समाजनि। माबा मोनसे खुङोमोनब्ला माबा मोनसे हाबा हुखा बा माबा मोनसे जायोमोनब्ला आरो। गासिबो ज ज फैनानै माने लैहोर लैहोर गावबा गाव खामानिखौ। मावफैयोमोन आरोना बयबो माने हेफाजाब होलायोमोन गावजों गाव खिन्थु माने। दानिया माने ओैबायदि जाबाय माने। गावबा गाव गावबा गाव जाजोब्बाय आरोना ना बियो बिनि बिनि खामानियाव थांङो बा बिनि हाबा हुखायाव थांङो। बिनियाव थांङो माने रावबो गावजों गावनो मिलायलायला बियो बेजों नायलायनो हा हालाया बे बिदिजों नायनो हालाया बिदि जाजोबनानै माने मानसिफोरा गावबा गाव जाजोब्बाय आरो बांसिनानो माने। गावजों गाव नायलायनो हायैनि थाखायनो जायो आरो बांसिन।
औ नंगौ नोंथां।
मानसिफोरनि सोमोन्दोआ माने जेनेबा। मोजां नंला आरो ना।
औ नोंथां दा बेफोरो जानायनि गुबै जाहोनखौबो बुंलांदो हायोबा।
आंनि बायदिबाथ जेनेबा दा बायदि जुगाव मानसिफोरा बिराद गावबागाव खाम नि याव मुखुब थानानै गावजों गाव जेनेबा रायलायलायनोबो सम गैला माने सम हो लुबै आरोना बांसिन मानसिफ्रानो दानिया आं औ आं बिजि दंङ हा। बेबो बिजि दंङ होननानै माने गावजों गावनो माने रायलायनो सम होलायनो नागिरा आरो। बिदि जेनेबा आरो खायसे। खामानिबो थायो जेनेबा दानिया बुहुद खामानि मावो बयबो। बिदिनो ओमफ्राय आरो बांसिन आरो दानिया मबाइलफोरावनो टि भि। फ्रावनो हाबसोना थायो मानसिफोरा न' सिङावनो थायो ओमफ्राय गा। गामिनि जेनेबा सोरनोबा दसे रायलायनि बा दसेबा जदेरनि बिदि गैला आरोना। बेफोरनि जाहोनावनो माने मानसिफ्रा एसे मानसिनि गेजेराव गावजों गाव माबाया एसे खम जालांबाय आरो। बेफोरावनो माने थांला फैला जानानै ओमफ्राय सोमोन्दोफोरा एसे। गाज्रि जालांबाय आरोना बेबो जोंहानाव फैला बेबो थां ला। आंजों रायलायला बिदिनो माने सोमोन्दोफोरा एसे गाज्रि जालांनो हमबाय आरो जायनि जा याव माने थांलाय फैलायखौ एसे खम नुनो मोनो। दानि दिनाव आरो।
नंगौ नोंथां।
औ औ
दा बेनि अनगायै आरोबाव
ओ बेनि अनगायै बेफोरनो जोंनि ओ खायसे
आरो सोरजोंबा नखरजों नखर मुं सोलायनाय
औ बेनो आरोना मेन मेन रिजोना ओं गामिफोराव दानिया बांसिन बेनोसो दगासिनो थायो आरो माने मा होनगोन ओ गामिनि मानसिफ्राना ओरैबायदि खासे मानसि दंङ जे खासे ओ जेनेबा खायसे मानसिया एसे बिसोरनि न'खराव जुदि खा एसे मोजां ओ दावगादोंबा बा बिसानि मा ओ फिसाजो फिसालाफोरा एसे मोजां फरायदोंबा ओ बा साख्रि बाख्रि मावदोंबा माने बै न'खरसे लाङाबा सोरबा माने गामिनि सोरबाफोरा माने ने ओ